औ खोनादों।
खालामदों ओमफ्राय?
ओहाम जेरैनो दं नै माबा। बार जालाबायदों नोंहालाय?
आंबो दङ बिसिनावनो उन्दुथ'नानै दङ दा ओरैनो जेबो। खामानि गैयैखाय।
बारु रु जाथारदोंलै।
बरिं जादों दिनानो दे सल' सल' दोसो दोंसे मोजां गोलाव खिथादो। खोनासंसै औ दे सल' खिथादो।
नोंबा माबायदि सल'खौ मोजां मोनो खोनासंनो?
ओ- सल'आ जिखुनु दे मोनसे मोजां नो
औ र' गोसोखांनि आं गोदो आबै आबौआ। खिथानाय सल' गोसोखांनि आं मोनसे। मा सल' खिथा थाव थाव? मोनसे गामियावहाय मासे दाउ दंमोननो सखा दाउ बे सखा दाउआ बे। बिराद ओंखाम उखैनानै दंमोन ओंखाम उखै उखैनो बियो बिरथिं बबिरथिं नागिरबाय अबावहाय आदार मोनगोन होननानै ओमफ्राय सानसेखालि बिदि नागिरै नागिरैनो मोनसे गामियाव थांबाय बियो गामियाव थांनानै बिदिनो माइरं गरनैसो गोलैनाय नुबाय बे माइरं गरनैसो गोलैनायखौ नुनानै सखा दाउआ गरनैसो जाबाय आरो जानानै गावनि उदैखौ बुंहोनानै फिसाफोरनो लांनो होनना गरनैसो खुगायावनो खेबथाबनानै बिरनानै थांबाय दाना बिरनानै थांबाय थांबाय थांनानै बिनि खुगानिफ्राय खुगायाव थानाय माइ माइ बेगरा दाना माबायाव गोग्लैहैबाय बिदिनो दंफां मुरा गुदुङाव हास'नानै दोननाय दंमोन आरो दंफां बे सिङावहाय गुदुङाव गलांबाय दाना जि नाजाबाय बियो गावनि बेगरखौ माबानो थाखाय मोनफिननो थाखाय बिदिनो नाजाबाबो हायासै बे खुगा फिसा बोरैथो हानो बिलाय ओंखायनो बियो मानसिफोरनाव मदद नागिरसिनलाबायबाय अबाव मोनगोन ओबाव मागोननो बिदिनो नागिरथिङै नागिरथिङैनो बेसेबा गोबाव नागिरनायनि उनाव बियो सासे बन दानग्रा मानसिखौ नुबाय बन दानग्राखौ बुंहैबाय बियो ओइ बन दानग्रा बन दानग्रा नों आंनो आंनि माइरं माइ बेगर खौ बरनना होलाय बियो दंफां मुरायाव हाबनानै दं होननानै ओमफ्राय दाना बिदि बुंनानै होबाय दाना बुंबाय दंफां दानांग्रायाबो नोंनि बे माइरं गरनै खौ बरननो थाखायनो आं आंनि बे सेन गोसा समखौ गारनानै आंनि खामानिखौ गारनानै थांनो हाया होननानै। बुंबाय दाना ओमफ्राय बिदि बुंनायाव बियो रागा जोंबाय सखादावा नों आंखौ बिदि खालामदोंना नोंखौ आङो राजानो खिथाहैगोन राजाया नोंखौ साजा होगोन होननानै दाना बिरलांबाय बे राजानि फारसे दाना राजानो खिथाहैबाय बे ओइ राजा ओइ राजा दंफां दानग्राया आंनि माइ बेगर गरनै बरना होआखै होननानै दाना बुंलायबाय दंफां राजायाबो नोंनि बे सखाया बुंबाय आरो नों दा दंफां दानग्राखौ साजा होनांगोन होननानै ओमफ्राय बिदि बुंनायाव सखाया बुंबाय नोंनि बे माइरं गरनैनि थाखायनो आं माबाखौ साजा होनो हाया दंफां दानग्रा खौ होननानै बुंबाय दाना। ओमफ्राय बिदि बुंबाय नालाय राजाखौबो रागा जोंलायबाय सखादावा रागा जोंनानै दाना बुंलायबाय बे राजाखौबो नों आंनि खोथा मानियाना आं नोंखौ र' जिबौनो खिथ खिथाहैगोनां होननानै बुंबाय दाना दाना जिबौनि फारसे बिरलांलायबाय बियो ओमफ्राय बिरलांनानै जिबौनो खिथाहैलायबाय ओइ जिबौ ओइ जिबौ नों राजाखौ दानो सौहैनांगौ राजाया आंनि खोथा मानियाखै दंफां दानग्राखौ साजा होआखै दंफां दानग्राया माइरं बरनना होआखै होननानै बुंबाय। दाना जिबौआबो बुंलायबाय नोंनि बे माइरं गरनैयनि थाखायनो आं राजाखौ सौहैनो हाया होननानै दाना ओमफ्राय बिदि बुंनायाव रागा जोंलायबाय जिबौखौबो सखाया नों आंनि खोथा मानियाना नोंखौ दानो लावथिनो खिथाहैगोन आं होननानै लावथिनि फारसे बिरलांलायबाय आरो बियो। आमफाय लावथिनो खिथा हैलायबाय लाव थिखौ बुंहैलायबाय बियो ओइ लावथि ओइ लावथि जलदि जिबौखौ बुथारहैथां जिबौवा राजाखौ सौहैयाखै राजाया दंफां दानग्राखौ साजा होआखै दंफां दानग्राया आंनो माइरं बरनना होआखै होननानै ओमफाय दाना बुंलायबाय लावथियाबो नोंनि बे गरनै माइरंनि थाखायनो आं लावथि जिबौखौ बुथारहैनो हाया होननानै ओमफ्राय दाना रागा जोंलायबाय सखाया लावथिखौबो ओमफ्राय बुंलायबाय नों आंनि खोथाया मानियाना आं नोंखौ अरनो खिथाहैगोन र' होननानै दाना अरनि फारसे बिरलांलायबाय बियो। ओमफ्राय अरनो खिथाहैबाय ओइ अर ओइ अर नों नों जिबौखौ बुथारै लावथिखौ सावहैथां होननानै लावथिखौ सावहै दोनबाय नालाय बिलांलायबाय
दाना बिरलांनानै मा जाखो?
खिथाननो
मानो
बेसेबा गोलाव जाबायना ओंखायनो दे हो?
सल'वा
औ सल'आ सल'आ गोलावद्राय जाबाय। बेखायनो थाब जोबैखाय खिथानोबो एसे बानाय मोनलाय लांबाय।
ए
होनबाबो खिथानोसै दे ससे दंबावो जोबखासिगोन दाना औ दाना अरखौ बुंहैलायबाय ओइ अर ओइ अर नों लावथिखौ सावहैथां लावथिया आंनि खोथा मानियाखै जिबौखौ बुथाराखै जिबौआ राजाखौ सौवाखै राजाया दंफां दांगखौ साजा होआखै दंफां दानांग्रया माइरंखौ बरनाखै होननानै दाना बुंलायबाय नोंनि बे फिसा गरनै माइरंनि थाखायनो आं लावथिखौ सावफैनो हाया होननानै र' नों बिदिना नोंखौ आं दैनो खिथाहैगोन होननानै बुंलायबाय दाना दैनि फारसे बिरलांलाय बाय दाउआ ओमफ्राय बुंहैलायबाय ओइ दै ओइ दै नों अरखौ खोमोरहैदों आ अरा लावथिखौ सावाखै लावथिया जिबौखौ बुथाराखै जिबौआ राजाखौ सौहैयाखै राजाया दंफां दानग्राखौ साजा होआखै दंफां दानग्रायाया माइ बरना खै होननानै ओमफाय दाना
नोंनिया
लयानो गोलाव थार। ओमफ्राय जिबौवा बुंलायबाय अराबो नोंनि बे माइरंनि माइनि थाखायनो आं दैखौ खोमोरहैनो हाया होननानै दाना नों बिदिना नोंखौ आं मैदेरनो खि-खिथाहैगोन होनलायबाय दाना मैदेरनि फारसे बिरलांलायबाय ओइ मैदेर ओइ मैदेर देर नों जलदि दैखौ लोंहैजोब दैया अरखौ खोमोराखै अरा लावथिखौ सावाखै बिदिनो बुंलांफिनजोब्बाय आरो फार्स्टनिफ्राय ओमफ्राय दाना दैया मैदेराबो बुंलायबाय नोंनि बे माइरं गरनैनि थाखायनो आं दैखौ लोंहैजोबनो हाया होननानै दाना नों बिद दिना र' नोंखौ आं जेनो खिन्थाहैगोन होननानै बुंलायबाय दाना जे जेेनाव थांलायबाय बियो ओइ जे ओइ जे मैदेरखौ नों माबार सा-साहैथां माने जेजों सानै होबाय आरो मैदेरखौ ओमफ्राय दाना जे मैदेरा आंनि खोथा मानिया खै इदि होननानै फार्स्टनिफ्राय जोबजासे खिथालांजोबलायबाय ओमफ्राय दाना बिदिनाव दे होमबालाय आं मैदेरखौ साहैगोन होननानै बुंबाय दाना जेखौ। जेया बुंबाय आरो सखा दावखौ ओ दाना थांबाय बियो ओमफ्राय मैदेरखौ साहैनो नागिरबाय मैेदेरा गि मैदेरा गिनानै बुंहैनायसै आरो आंखौ दासा आंखौ दासा आं दैखौ लोंहैजोबगोन होननानै ओमफाय दाना मैदेरा दैखौ लोंनो थांलायबाय दैयाबो आंखौ दा लों आंखौ दा लों आं अरखौ खोमोरगोन बुंलायबाय दाना अर दैयाबो अरखौ खोमोरनो थांलायबाय ओमफ्राय अराबो गिनानै आंखौ दाखोमोर आंखौ दाखोमोर आं लावथिखौ सावहैगोन होननानै बुंलायबाय ओमफ्राय दाना लावथियाबो आंखौ दासाव आंखौ दा साव आं जिबौखौ बुथारहैगोन होनलायबाय ओमफ्राय जिबौआबो दाना आंखौ दा बुथार आंखौ दा बुथार आं राजाखौ सौहैगोन होननानै बुंलायबाय दाना ओमफ्राय राजायाबो आं खौ दासौ आंखौ दासौ आं दंफां दानग्राखौ साजा होगोन होननानै बुंलायबाय आरो ओमफाय दाना दंफां दानग्रायाबो आंखौ दा साजा हो आंखौ दा साजा हो आं नोंनि माइ माइ बेगर गरनैखौ बरनना हरगोन होननानै दंफां मुुराखौ हाख्लाबनानै सखा दावनो माइ गरनैखौ बरनना हरबाय दाना सखाया गोसो खुसियै बिरलांनानै गावनि फिसानो जाहोहैबाय आरो जोबबाय बेनो काहानिनि
मोजाङानोथ' सल'वा होमबालाय।
औ मोजाङानो गोदो गोदो गोदायनो खोनानायमोन। औ
माने बे सल'आव मा मा जुनारफोर हाबनानै दङ जेनेबा?
बे सल'आव बांसिनानो गिबियावनो दङ मेन केरेक्टारानो दाउनिमोन सखा दाउनि।
नाम दोनाखैमोन नामा सखा दावखौ?
ओहो नाम गैयामोन सखा दाव आरो बिनि उनाव सेकेना जाबाय जिबौनि ओमफाय बिनि उनाव मैदेर मानसि राजा दं मानसि दं आरोना।
ए मोजांमोन सल'वालाय। औ खुगा मानसिफोरनि खुगा खुगा सोलिबोनाय गोद गोथाव सल' गोदै सल' ओमफ्राय दायो मा खालामबाय थागासिनो? उनावनो थाबायदों नामा?
थाबायदोंमोन दा जिरायनोसैलाय हाग्रायाव।
सल' खिथा खिथा मेंलायलायबायलै खुगाया अखाया दय फुङाव हादोंमोन दा हायासै दय फुङावसो हादोंमोन दा हायासै दाथ' एसे सानदुं दुंहांहां जानानै दं आरो हो।
अखायानो हागासिनो दं नै। आमथि सुवाबाबो दिनै अखा हानायानो नागारा खै दाबो।
औ
उम बिदिनो दिनै बोथोरानो थाथ'नांगौ जाबाय।
उम नोंहालाय जेबो प्लेनिंफोर गैया नामा दिनै
दिनैथ' बोथोरानो नै अखा हानाय ना ओंखायनो जेबो थांनाय फैनायफोर प्लेनिं गैथ'वा गैनाया लिंहरदोंमोन लिंहरनाय बिमाया न'आव ओमफ्राय थांनाय जाथ'नाय नङा अखा हादोंना दिना दिनै बेखायनो जेरावबो बेखौनो जेरावबो थांनाय जाथोनाय नंला दां हो
अबावथो थायो होमबा नों
आङो आनैनावसो थायो दा आनैनिफ्रायनो थाङो कलेसाव खाथि एसे एसे खाथिसिन जायो बेखायनो ओंखायनो माबादों आनैनाव थाफैदों।
औ आनैनाव सोर सोर दं गासै
दा मावग्रा सासे दङ आनै दङ ओमफफ्राय आब' सासे दं ओमफफ्राय आं दं। जों गासै साब्रै जायो। जानायाबो बिदिनो साब्रैजोंनो सासे मावग्राया सङो। आब'आबो संफायो। बिदिनो खुरफायो थोरसि लथा सुफायो।
ओं
साब्रै सान साब्रै जायो गासै न'आवहाय। बिसनो न'आव साबै सो गा
जोंहाथ' सातजनसो जायोखोमा बिमा सासे दं बिफा सासे आरो बिनानाव सानै दं साब्रै जाबाय फंबाय सानै साबा आंजों सयजन आरो सासे दाहोना दङ मोसौ गुमब्रा।
ए होनोमबा बुरजायानो जायो नोंसि
औ जायो जानायालाय।
औ होमबालाय बुरजायानो जायो नोंसिना दे होमबा दोनथ'सै।
औ